हेल' अ खोनादों खोनादों नों
ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो मागो दमासिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सावराय ना होनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
मागो फोरबोआव नोंथाङा आ नोंसोरनि ओनसोलाव मागो फोरबोखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
अ जागोन जागोन नोंथां अ जो-जोंनि जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावथ' गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मागो दमासिखो फालिबोदों।
आरो दाबो जोङो मागो दमासिखो जोंनि गामिफोराव एखे रोखोमै बिदिनो फालियो नाथाय एसे सालायदों आथिखालाव एसे सोलायदों नाथाय जोङो जोंथ' गोदो मागोआव औ गिबियावनो जोङो मागोनि मता मति जि सानसो सिगांनिफ्रायनो जोङो बयबो लोगो नांनानै सेंग्राफ्रा लोगो नांनानै जोङो ओ भेलागुर लुयो। आरो बे भेलागुरखौ जोङो मागोनि ओ फुंखालि माग गोनि फुंखालि जों बेखो ओ जयै लोगो नांनानै अ बिदिनो फुजा गय फाथै जरा होनानै गाजि होनानै फिथा होनानै जों बेखौ सावो आरो जों। आरो बे भेलाघराव जोङो मागोनि हरखालि जोङो बेवहाय लावखार ओंखाम जायो आरो बयबो जो लोगो नांनानै जेरै फिथाफोर न' न'निफ्राय फिथा लाना फायो बिदिनो बेदर ना सङो। जोंनि बर'नि जौ आरिखौ लाना जों बिदिनो लोङो जायो जोङो मोसायो मुसुरो आरो बिदिनो जों हराव सेंग्राफोरा लोगो नांनानै सोरनिबाफोर बारिनि ओ आलुफोर जा माबाफोर गायनाय लोगो से बेराफोरखौ खावना लाना फायो आरो। लावखार ओंखाम जानो थाखाय आरो बे बनफोरखोनो जनो आरो। लोगोसे जमा जानानै आरो बिदिनो सेंग्राफ्रा बिदिनो रंजायो हरसेया। ओ बिदिनो आरो हरसेया रंजाखानाय फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बे भेलागुरखौ सावना होयो आरो। आरो बिदिनो आइजोफोरा बे मागोनि हरखालि जोंनि आइजोफोरा ओ ओ मागोनि सिगांखालिनो जोङो मा होनो जोंनि जोसा माइरं माइब्रा मारंखौ दिंखिसालियाव देहैयो जयै जयैनो बयबो लोगो नांनानै बे देनानै बेनिफ्राय फिथा गुन्दै खालामनानै जोङोनि आइजोफोरा हराव फिथा सावो आरो। फिथा सावो होनोब्लाथ' जोंनियानो मा खासे फिथा जेरै एनथाब दं। थाव फिथा दं फिथा लावदुम दं। बिदिनो नारेंखलनि लारु दं। अ बिदिनो आरो सौराइ बेफोरखौ एवनानै सोना दोनो आरो बेफोरखो हरसे सावो जोंनि आइजोफोरा फिथाखो आरो लोगोसे बिदिनो बिसोरबो ओ ना बेदर संनानै बिसोरबो एसे जौगोरानखौ लोङो बयबो बोराय बुरैफ्रा लोगो नांनानै
बिदिनो हरसे हरसे गाहाम थायो आरो बे मागोनि हरखालि आरो
औ औ
बिदिनो जो गाजा गोमजायै जोंनिथिं फालिनाय जायो आरो मागोखौ बिदिनो बोराय बोराइ जा सेंग्रा जा बयबो बिदिनो आरो जोंङो मागोखौ मानो फालियो होनबा जोंनिथिं गोदोनिफ्राय मोनसे गोदो गोदायनि आबौमोननि मोनसे साननाय बाथा जे जोङो जों आबाद मावनाय मोननाय फिथाइखौ जोङो मागोआव जायो आरो जेरै जोङो मागो समनि सिगांखालि जोङो जों मथा मथि मेसें बोथोराव माइ माइफोरखौ हायो जों ह मारान होनाया बयहाबो जोबो बिदिनो म माइ माइरं खालामनानै बिदिनो देयो बेफोरखौ बेफोरनो बोथोराव जों बोथोर आबाद मावनाय मोननाय फिथाइखौ बे बे मागो समाव जोङो बयबो रंजा बाजा जयैनो जायो आरो बिदिनो आरो बिदिनो गोबां आलासि फसि जालायनाय जायो जोंनि मागो समाव बिनिफ्राय बिनि फिथा जानो थांनाय जायो आरो जोंनि गामियाव बिै गथ' गथाय बुरैफोरा न' न' थां फिथा मागि होयो
बयबो बयनिबो न'आवनो बिदि थांबोलासो सबबो बोराय बुरैफोरनोबो बिदिनो जौ गोरानखौ लोंनो होयो जोंनि बे नेम खान्थि आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मागो बेफोरबायदि जोंनि आरो दाबो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमनि जोंनिथिं सोलिबोबाय दं आरो मागोआव बेफोरनो आरो आरो दा दाब उनहालागैबो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन नाथाय आथिखालाव एसे सोलायदो आरो गो जेनेबा बायदि बारा रंजा बाजा खालामला बयहाबो सम गैला बेनिखायनो एसे सोलायबाय आरो आथ औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो
औ नंगौ नोंथां जोंनिखौबो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां आथिखालाव बेबायदि बिदिनो जोंना नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो जोंना जोंनि ओनसोलावबो गाससिबो सुबुं सुबुंफोरानो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोनि मुङाव बेबायदिनो जोंहा गोबां बेबायदिनो नेमखान्थि बिदि ओंखारखानाय दङ नोंथां बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोआव गोबां सुबुंफोरानो न'खर न'खर खर फिथा सावना सावनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंनाव बेबायदिनो जों मागो फोरबोआव जोङो फिथाखौ सोमनानै देनानै लानाय जायो आरो सखनानै बेबायदिनो दिंखि एबालाव जोङो देनानै फिथाखौ सावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां बै मागोआव जोंना भेलागुरु सावनाय जायो जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फो फोथायबोनाय बायदि जोंना भलागुरुखौ बेबायदिनो बेबायदिनो जोंहा फुंबिलि समावनो जोंहा दाउखा दाउहा गाबि सिगांनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बे भेलागुरुखौ सावनो सावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथ बेबाय भेलागुरु सावनायाव जों मोनसे ने दोङो जायखौ जों भलागुरखौ दुगैयाबा सावनो मोना आरो दुै औ दुगैया लासे बिदिनो जाय मानसिया बा जाय सुबुङा सावनो थांगोन बियो बेद्रे जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो ना नोंथां गोदोनिफ्राय बेबायदिनो जोंहा भेलागुरु सावखांनानै बेबायदिनो जोङो फिथा सौर सावनायखौ जोङो जायो आरो नोंथां बेबायदिनो अखानायै जोंहा फुङावनो दुगैस्रां लुंस्रां मागोनि एक थारिक खालि दुगैस्रां लुंस्रां इसोरनो जोङो इसोरनियाव बोर बियो जाहाथे जाहाथे जोङो मोजां मोजाङै बे बोसोरखौ जोङो दैदेन बारलांनो हाथों होननानै बोर बियो आरोना इसोरनि आरो बेनि अनगायैबो नोंथां गेदेरफोरखौ उनदैफोरा उनदैफोरनियाव बोर बियो आरो गेदेरफोराबो उनदैफोरनो बोर होनायखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बैसाग मागोनि मुङाव
नंगौ नोंथां
औ औ बेबायदिनो नोंथां गासैबो सुबुंफोरानो बेफोरबायदि गासै मा गोनि एक थारिक खालि गासैबो सुबुङानो बे इसोरनियाव इसोरखौ इसोरनियाव बोर बियो आरो गासैबो सुबुङानो इसोरनि मुङाव एसेब्लाबो जोंना थुगि होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ मागोन मागोआव बेबायदिनो जोंहा गोबां आलासि दुमसिफोर फैनानै ज' ज' जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो मागोआव अ गासिबो सुबुंफोरानो फिसा सावखायो नालाय नोंथां बेखायनो गासिबो सुबुंफोरानो गाव गावबा गाव न'खरनि जाथि खुरुमाफोरखौ ज' ज' ज' ज' लिंहरनानै जोंहा फिथा सौराय जानो नाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागो फोरबोनि मुङाव बे बेबायदिनो मोनसे खेलाफोर लानाय जायो नोंथां मोनसे खेला लायो जायनि जाहोनाव जोंहा मागोनि मोनसे मागोनि मोनसे उसाब नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंहा मागोआव मोनसे बेबायदिनो दाउ बोरमा बेफोरबायदिनि मोनसे खेला लानाय जायो आरोना नोंथां बे खेलायाव जाय बेबायदि बायदिनो जाय देरहायो जाय देरहायो बेफोरो माने बान्था मोननाय जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो नों थां जोंहा मागोनि मुङाव बेबायदिनो प्रग्राम खालामो ओ मा मागो गोनि बेबायदिनो गोबां उनदै उनदै गथ'साफोरखौ बेबायदिनो थुलुंगा होयो आरोना नोंथां खारनाय बादायलाय होनाय आरो बेबायदि बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय बिदिनो सल' खननाय मेथ मेथाइ खनाय बादायनाय बेफोरबायदि होनानै जोङो उनदै उनदै लाइमोन होनबा गथ'साफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव अ बेबायदिनो जोङो मागो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां बेबायदिनो मागो फोरबो मागो फोरबो होनोब्लाथ' जोङा जोंनि बर' बर' सुबुंफोराल' फालिनाय नङा नोंथां गुबुन गुबुन नि सुबुंफोराबो जोंना मागो फोरबोखौ फालियो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां गोदोनि गोदोनिबाय गोदोनि बायदिनो जोंना आथिखालावबो बेफोरबायदि दि मागो फोरबो फालिनाया दाबो सोलिगासिनो दङ आरो नोंथां उनावबो सोलि इयुनावबो सोलिबाय थागोन होननानै जो मिजिं खालामनो हायो आरोना नोंथां ओ औ बेबायदिनो मागो फोरबोआव जोंहा बेबायदिनो जोङो मागो फोरबोखौ जोङो रंजा खुसियै जोङो हेगार हरो बिदाय होयो नोंथां बेबायदिनो ओ मागो मागो फोरबोआवबो गोबां सुबुंफोराबो बेफोरबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बो जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां औ बेबायदिनो जुलि जानानै बेबायदिनो हाबा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां ओ मागो फोरबोखौ बिदिनो जोङो जालाय लोंलाय ज' ज' बेबायदिनो फिथा सौराय जानानै बेबायदि ना बेदर जानानै जोङो हेगारहरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना
अ नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना मा मा फिथा सावो जोंनि ओ
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा बेबायदिनो थावनि फिथा आरो बेबायदि बिदिनो ओ माइरं ओ जायखौ जों फिथा होगोमा होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो एन्थाब फिथा आरो ओ नालेंखलनि लारु आरो बेबायदिनो माइरंनि ला रु फोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओ सावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों बेबायदिनो गोबां न'खरफोरावबो गोबां गोबां फिथा सावनाय जायो नाथाय बे नाथाय बे फोरखौ थावनि फिथा एन्थाब फिथाखौ जोंनि ओनसोलाव साव गारनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा गोबां न'खर न'खर सुबुंफोरा बेफोरबायदि फिथा सावनानै‌ ओ गोबां सावनानै जोङो जानायखौ नुयो आरोना नोंथां बा नोंथांमोननि बेफोरबायदि मा मा मागो मागोफोरखौ मा मा फिथा सावो नोंथाङा ओ मोननैसो मुं मखना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन जोंनियाथ बांसिननो फिथा एन्थाबखौ सङो जोंनिया बिदिनो ओमफ्राय थाव फिथाखौबो सङो लावदुमफोर सङो बेनिफ्राय लोगोसे नारेंखलनि लारु बानायो आरो जों फिथाखौ बांसिन सिबिंनि मबा सिबिंनि बानायो बा नालेंखरनि फिथाइ एनथाबखौ बिदि बानायो आरो नोंथां आरो सौरायफोर एवो जोङो
औ नंगौ नोंथां जोंनाथ समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
अ होमबा नोंथां
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ